हेलौ औ खोनादों ना औ खोनादों खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो गोसो गोथारै जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दा माने आं बर' बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बिनि बागै रायज्लायनो होननानै नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
ओ औ हागोन हागोन ओ मोजांनि खोथा। थारैनो नोंथाङा अननानै एसे जे ओ फोरमायग्रोनो हागोन नामा अननानै।
औ हागोन नोंथां आं आं बिदिबा फोरमायग्रोनोसै।
औ औ
ओ जानाय लोंनाया मानसिजों गोख्रों सोमोन्दो दङ। ओ मानो होनोब्ला आदार एबा जानाय लोंनाय नङाब्ला मानसिया थांना थानो हाया मानसिल' नङा आ दार गैयाब्ला जायखिजाया जिबियानो थांना थानो हाया आरो माने।
औ औ थारैनो।
नंगौ
बर'फोरहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे ओ रज'थावै एबा गोथावसिन दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ आरो नोंथां।
दङ दङ।
बर'फोरा ओ बांसिनै ओनसोल एबा जायगायावनो मोननाय जेरै ना अमा बेदर दाउ बेद
औ
एबा हाग्रानि लाइफांफोर बायदिफोरखौ जानाय जायो आरो नोंथां
औ बेफोरबायदिफोरखौ जानानै थांना दं आरो
औ नोंथां ओ बेफोरखौ संनायाव जेरै थाव सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें
औ
रोखोमनि मस्ला संख्रि दुन्दिया बेफोरखौ होनानै मोदोमफ्रु खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो
आरो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ थालिर दंफांनि खारै दै बेखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ जायो जायो।
आरो बे खारै दै नङाब्ला ओ नोंथां बुंलाय
औ जायखौ जाय खारैखौ जों अनला खारै बा बायदिसिना खारदैयाव बाहायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां जे दा जोंना बर'नि दोरोङारि जानाय होनोब्ला जेरै अनलाजों दाउ नारजिजों अमा ओमफ्राय सबाइजों साम' बेफोरखौ खारै नङाबा बानायनो हाया आरो नोंथां।
औ थारैनो नंगौ।
दा बिदिब्ला आं खारैनि बागै एसे फोरमायनोसै नोंथां बेखौ बोरै बानायनाय जायो। बेबायदि
दे फोरमायलाय
खारै बानायनो थाखाय गिबियावनो थालिर दंफां नांगौ जायो जोंनो थालिर दंफांखौ औ थालिर दंफांखौ दानफायना बेखौ सिखाजों थुख्रा थुख्रा दानस'ना लाग्रोनांगौ
बेनि उनाव औ बेनि उनाव बे दानस'नाय थुख्राफोरखौ फिसा फिसा सिंखावनानै सिनखावनाय जायो आरो माने फिसा फिसा आरो बे औ आरो बे थालिर दंफांनि मादाखौबो जावख'ना फिसा फिसा खालामना जोङो लांदां लांदां जायगा एबा सान्दुं नांनाय जायगायाव फोराननाय जायो आरो जेब्ला बियो मोजाङै रानो अब्ला बेखौ अरजों सावनानै हांगार खालामनाय जायो आरो नोंथां
थारैनो
बेनि उनाव बे बे हांगार गुसु जायोब्ला बेखौ दैजों गलायना जों गलायना बे हांगारनिफ्राय खारै दै दिहुननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो खारैखौ जों बानायनो हायो आरो नोंथां थालिर दंफांनिफ्रायनो
जाय खारैखौ जोङो औ दे बुंलाय नोंथाङा
औ आरो जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने जौ लोंनाय हुदा दङ। नंगौना नोंथां? औ औ बांसिन बर'फोरा बैसागो एबा बैसागो हाबा बेफोराव जौखौ लोंनाय जायो आरो माने नोंथां।
औ औ औ
माने बैसागुआवबो नुयोना। मोसानो थांब्ला जौ लोंनाय बा मा जोंहा बैसागुआव गोखा गोखै जानाय बे मोनसे माबा दंना बेवहायबो जौजों जानाय जायो आरो माने। जौ जौखौ बोरै बानायो एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां आङो।
औ औ थारैनो फोरमायजागोन।
जौ बानायनो थाखाय जोंनो माइरं ओमफ्राय एमाउनि गोनांथि आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ गिबियावनो जोङो एमावखौ बानायग्रोना लानांगौ। जायो ओमफ्राय औ एमाव बानायनोब्ला जोंनो माइरं ओमफ्राय मोखोना बिलाइ आरो जोंनि जा बे खौ दंफां राखेब होनना मिथिनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौ नांगौ आरो माने। औ बेखौ बुथुमनानै जोङो ओमफ्राय उवाल उवाल बुङोना बेखौ नोंथां देग्रा औ। औ बेवहाय देनाय जायो आरो माने बेखौ। देनानै बेफोरो गुन्दै जाबाथाय बेखौ
औ
दालायाव बोखांनानै माने दैजों गलायनानै
औ
दैजों गलायनानै जोङो ओमफ्राय गलायखांनानै बेखौ फिसा फिसा बोफ्लेनानै माने आखाइजों लारु बायदि दानाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय दाखांनानै जोङो बेखौ ओ सान्दुंङाव मोजाङै फोराननानै गोरान खालामनाय जायो आरो।
औ
थिग बेबायदिनो एमावखौ जों बानायनो हायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायदो जानाय लोंनायनि बागै।
औ औ औ आं फोरमायनि जानाय लोंनायनि बागै एसे। दा नोंथां जानाय लोंनाया माने संसारनि गासै जिब जुनार आरो ओ सुबुं माहारिनि थाखाय थाखाय बयनिख्रुइबो माने गोनांथार गाहाय। आदार आरोना बा बिथा। दा जिउ जिउ थांनानै थानो थाखाय जेरै बारनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो देहाखौ गोथां बा गोहो गोनां खालामनो थाखाय माने जानाय लोंनायनि गोनां। थिखौ नांथारगौ बा गोनांथि दं आरोना।
औ।
दा मोजां जानाय लोंनायनि बा जानाय लोंनाया मानसिखौ ओ सुथुर आरो बेराम आजारनिफ्राय माने ओ गोजानाव लाखिया आरो ना जानाय लोंनाया मोजां।
औ
औ माखासे जानाय लोंनायनि गोनांथिफोरबो दं बेवहाय बा जानाया सुबुं उम माने सुबुंखौ माने जानाया मोजां सावस्रि ओ मोजां सावस्रिखौ मोजां ला खियो बा गायो खुन्थिया आरो नोंथां जों जायफोर जिनिसखौ औ जों जायफोर जिनिसखौ ओ जानानै देहायाव सक्ति मोननो हायो नङा होमब्ला
औ औ
जोङो औ जों बेखौ आदार बा जोंनि गाहाय ओंखाम बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
औ औ ओमफ्राय ओ जायखौ जानानै जों गोहोखौ माबोरै जगायो होनना बुङोब्ला माने जोङो सानफ्रोमबो ओ जेसेबां खामानि मावो बा बे गासैनि थाखाय माने जानायानो जोंनो गोहो जगायो बा गोहो होयो आरोना नोंथां जानाय जानायनि उनावसो जों खामानिखौ मावनाय नङा होमब्ला
औ नंगौ
औ बा जानानै जों देहाखौ मारै ओ सुफुंनो हायो बा जों बेवहाय प्रटिन गोनां ओ जानाया देहानि बेगें आरो ना नोंथां मोदोम आरो जिउ माने बेफोरखौ माने ओ दानायाव हेफाजाब खालामो आरो ना नोंथां। दा ओ जानाय लोंनायजों जोङो देहाखौ मारै होबथानो हायो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जानायाव थानाय भिटामिन आरो बायदि सिना बेसादफोरा माने देहायाव बेरामफोरनि हेंथायै जुजिनो हानाय गोहो बुंफायो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों औ दा लोंनाय होनना बुङोब्ला दा जों जानायजों लोगोसे ओ लोंनाय बा दैनि गोनांथियाबो जोबोद बुरजा आरो ना
औ औ
दा माखासे जानानै जोङो बा दैखौ लोंनांगौ बा दैया माबायदि हेफाजाब होयो बा जोंखौ माने जों जानाय आदारफोरखौ माने दैया ओ हजम खालामनायाव दैया गाह हेफाजाब होयो आरो नोंथां।
दा औ माने दैया मानसिनि देहानि दुंहांखौ माने थि लाखिनायाव मदद खालामो आरोना दा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ माने ओ जोंहा बेवहाय ओ दैजों ओ मैलाफोरखौ ओ मारै ओ गैया खालामनो हायो बा मारोरै सुस्रांनो हायो होनना बुङोबाथ' ओ लोंनाय दैया देहानि गाज्रि आरो बिस गोनां बेसादफोरखौ माने ओ बायदिसिना ओ खोमसिजों माने गारहरो आरो ना दैया।
औ
दा ओ जोङो ओ मोजां सावस्रिनि थाखाय माखासे सुफुं आदार जानाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां माखासे सुफुं आदार माने ओ जाय जानायाव गाज्रि रोखोमनि बेजादफोर ओ जेरै जोङो बा कब'हायद्रेट प्रटिन मेजेम भिटामिन कनिस प्रडाक्ट आरो दैथि बिबाङाव थायो आरो नोंथां बेफोरो भिटामिन बायदिसिना माबाफोरा। दा जोंनिया कार्ब'हाइद्रेटआ थायो जोंहा माइयाव थायो ओ गेहुआव थायो आलुआव थायो सिनियाव थायो। आरो जोंहा प्रटिना थायो दालियाव थायो आलुआव थायो। ओ मैगंवाव थायो बायदिसिना ओ गाइखेराव थायो। बायदिसिनायाव थायो आरोना ओ बेनि गेजेरजों औ गोथां मैगं थाइगं आरो बुरजा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बेफोरो माखासे भिटामिन नङा होमब्ला दा बेनि गेजेरजों जोंहा ओ जानाय लोंनायनि माखासे ओ गाज्रि माबा आरोना नोंथां। ओ हेंथा दा ओ आथिखाल आथिखाल माने गोदान जुगाव सुबुंफ्रा मोजां जानायखौ गारनानै गाज्रि जानाय लोंनायसिमसो माने मोखां जादों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माखासे चावमिन बार्गार पिज्जा ओ बथलनि दै लोंनाय बायदिसिना ड्रिंक
औ
ओ आरो बांद्राय थाव मसला थानाय जिनिसफ्रा देहाखौ माने गाज्रि खालामो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों बेखौ जानानै ओ बेफोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव माने बुरजा सुबुं फ्रा बायदिसिना सुबुंफ्रा माने मेजेम जानाय बा बायदिसिना बियो हाइ ब्लाड प्रेसार जानाय आरो माखासे बेरामफोरजों भुिना भुगिनांगौ जादों आरो ना नोंथां
औ
दा औ बिनि गेजेरजों ओ साखोन-सिखोन मारै जोङो जानांगौ ओ जानाय लोंनाया साखोन-सिखोन जानांगौ नङा होमब्ला नङाब्ला बे मोजांनि सोलाय गाज्रिसिनसो जागोन आरो नोंथां दा जोबनायाव एसे बुंबावनो सानदों आङो ओ जानायनि सिगां आरो उनाव माने ओ जानायनि सिगां आरो उन माने आखाय खौ साबोनजों मोजाङै सुनांगौ ओ सानसेयावब्लाबो जोङो बा द' लिटार साखोन सिखोन दै लोंनाया जोबोद गोनां बांद्राय गोजाम एबा उखुन्दै थानाय आदार फोरखौ जों एंगारनांगौ नङा होमब्ला नोंथां दा औ दा आङो फोजोबनायाव बुंनो हायोदि एबा बुंनो सानोदि माने सावस्रियानो गाहाय सम्पति जोंनि नङा होमब्ला आरो बे सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय मोजां जानाय लोंनाय बयनिफ्राबो देरसिन राहा आरोना नोंथां दा जों बांद्राय बेसेन गोनां जानाय बा जानांगौनि गोनांथि गैया बेसेन गोनां जानांगौनि गोनांथि गैया नाथाय जों जानाय आदारा साखोन सिखोन आरो माखासे मोजां बा सुफुं जानाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां दा बेखौनो आङो जोब थियाव बुंबाय दा जियानो जाया मानो अ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो
औ नोंथां नोंथांजों
औ जोबोद गोजोननाय मोनदों औ-औ दे नोंथाङा आंनो हाजासे सम मोनायनि थाखाय रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो
औ-औ दे गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला फोजोबथ'नाय जाबाय औ गोजोन्थों साबायहर